हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा फ्रियैनो दंना
औ नोंथां ओरैनो फ्रियावनो दङ
औ आं नोंथांजों मोब्लिबनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां आंनो टाइम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ मोब्लिब होनोब्लाथ' जोंङो मोब्लिबा जोंनि जोबोर गोनांथार जिनिस नङा होमबा
औ नोंथां
औ मोब्लिबखौ जों गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै आबाद मावनायावबो जों मोब्लिबनि गोनांथि जायोना जेरै आबाद मावनाय समाव जोंङो दैखौ गुबुन फारसेनिफ्राय आबाद मावनाय जायगासिम जाम्फैनिफ्राय बा जोंङो हाखरनिफ्राय आबाद मावनाय जायगासिम जोङो मेचिनजों लांनाय जायो बे मेचिन सालायनोबा आरो जोंनो मोब्लिबनि गोनांथि जायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ औ मटर सालायनाय बेफोराव जोंनि ओमफ्राय जोंनि गरम बोथोराव जोंनि फेन साजायनाय बेफोरबायदि आरो मबाइल चार्ज होनाय जोंनि टिभि नायनाय आरो फ्रिज बायदिसिना बेफोराव जोङो मोब्लिबखौ गोनांथार आरोना मोब्लिबनि मोब्लिबखौ जोङो दैनिफ्राय मोननाय जायोना
औ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मोब्लिनि सोमोन्दै
औ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां आङो दा जेनेबा जोङो मोब्लिब होनोब्ला जोङो जेरावबो मोब्लिबनि दारैनो जोंङो गासिबो खामानिखौ मावफ्रामजोब हमनो हायो नंङा होमबा दानि जुगाव दा जेरै जोंङो मोब्लिब नङाबानो जोंङो जेबो उदायला मोब्लिबजोंनो जोंङो मा मा खामानि मावनो हायो होनोब्ला दिनै जोङो मोब्लिब गो न'खराव ओ बिदिनो दंखलफोरनिफ्राय मटर मटर
औ
जों दै बोखांनो थाखायबो जोङो मोब्लिबनि गोनांथि जायो बिदिनो जोङो न'खराव टिभि नायनो थाखायबो जोङो मोब्लिबनि गोनां जायो बेफोरबायदिनो कम्पिउ टार सालायनोबाबो जोङो मोब्लिबनि गोनांथि जायो गंसे फांखाखौ जों फिदिंनो थाखायबो जोङो मोब्लिबनि गोनां जायो बेफोरबायदिनो जोङो मोब्लिब नोङाबाथ' जोङो दानि जुगाव ओ सलिनो हाया बायदि जालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
आजिखालि बे दिनावथ' जोङो केरासिन बायदिसिना सिना जोंथ' जोङो मोब्लिब नोङाबानो जोङो केरासिनफोरखौबो मोनला नालाय बे मोब्लिबनि दारैनो जोङो गासिबो खामानिखौनो माव फ्रामजोबनो हायो आरो बिदिनो जोङो केेरासिनफोरखौबो ज जोङो मोना गुना जोङो बाहायनो थाखाय बे जुगाव खेरासिन सिनाबो जोबनानै फैबाय अर सुनो थाखाय जोङो केरासिन मोनला केरासनि जोहैसो जोङो सिगांनि दिनाव ओ
औ
एसे मोनाबानो जोङो साथि लगायनानै लेमथर लगायनानै जोङो सोरांखौ लायो नङामोन होनबा गोदो दा जोङो थ' दानि दिनाव लेमथनबो जोंनियाव इउस खालामला साथिबो जों इउस खालामला दिनै जोङो मोब्लिबनि दारैनो जोङो न'खर न'खर स्रां स्रां गासिबावबो जोङो मोब्लिबनि दारैनो जोङो सालायनो गोनां जायो आरो
औ औ
औ दा बिदिनो बिनो ओंखायनो जोङो मोब्लिब नङाबानो जोङो दा जुगाव जोङो खोमसि खोमलाव जायो आरो नङा होमबा नोंथां औ जोंहा दिनै मोब्लिब गैयाबाबो जोङो इनभार्टार गंसे बायना लानानै मोब्लिबनि दारैनो जोङो बेखौ सार्जिं चार्ज खालामनानै जोङो लानानै जोङो ओ मोब्लिब सालायनो गोनां जायो नङा होमबा
औ औ
औ मोब्लिबनि जेनेबा खारथाया मानिबा जाहोनाव बारहुंखा बारनानै दंफां बायसिननानै जुदि गाज्रि जादोंबाबो जोङो इनभार्टारखौ मोब्लिबनि दारैनो सार्च खालाम खाना लानानै जोङो दानि जुगाव मोब्लिबनि कारबारखौ जोङो खालामनाय जायो आरो
औ औ
औ बेफोरनि थाखायनो जोङो दा ओ कारेन्ट बा मोब्लिबखौ जोङो नांथारगौ जायो दा मोब्लिब नङाबाथ' जोङो दा जुगाव जेरैबो खोमसि खोमलाव जाजोबगौमोन नङा होमबा नोंथां औ बेनि बिनि थाखायनो जोङो मोब्लिब मोब्लिब नोङाबानो जोङो दिनै गरम बोथोरावबो फांखा सालायनो हानाय नङामोन बेफोरबायदिनो जोङो कम्पिउटारबो सालायनो हानाय नङामोन आरो दिनै जोङो मोब्लिब नि दारैसो जेरावबो ओ नोङो फट' सटेट खालामग्रा मिेचनखौनो होन सिपि इउखौनो होन कम्पिउटारखौनो होन जेरावबो जोङो मोब्लिबनि दारैनो बे खामानिखौ मावनो हायो नङा होमबा नोंथां औ दा जोङो
मोब्लिबनि औ मोब्लिबनि दारैनो जों इन्टारनेट बेफोरखौबो जोङो सालायनो हायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां दा दा जुगाव जोङो इन्टारनेट सालायनोबाबो जोङो मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरो
औ
ओ दा बिदिनो बेल' नङा जेनेबा सब खामानिखौनो जोङो आजिखालि दिनाव जोङो ओ गारि गुराफोरखौबो चारजिंनि दारैनो जोङो बास सिटि बासखौनो होन बेटारि जों नाय टट खोनो होन अटखोनो होन जोङो गासिब खौबो मोब्लिबजों सार्जिं होनानै जोङो सालायनो गोनां जायो आरो
अ
नङा होमबा नोंथां दा ओंखायनो जोङो मोब्लिबखौ जोङो जेब्लाबो ओ गोनांथि जायोखाय जोङो मोब्लिबखौ जेब्लाबो जोङो ओ नांगौ हिसाबै जोङो बे मोब्लिबनि दारैनो जों गासिबो खामानिखौ जोङो मावनो गोनां जायो उम दा बिनि सायाव नोंथाङा मायबा मोनसे बुंबावगोन नामा नोंथां
औ औ मोब्लिब उम होनोब्लाथ' जोङो मोब्लिबा जोबोर ओ दन्जारबो बुस्थु नङा होमबा
औ औ औ
औ मोब्लिखौ जोङो बोरैबाफोर जों आखाइ गोजायैहाय बेखौ मोब्लिब थानाय बा तारफोरावहाय जों दांना लानो दांना लाफ्लाङोब्लाबो जोङो ओ जखम जायो आरो ना ओ मानसिया लोगो लोगो थैनोबो हागौ आरो ना मोब्लिबखौ दांना लायोब्ला औ
दा ओंखायनो बे कारेन्ट खुन्थाफोराव देनजार होननानै लिरनानै दोननाय जायो आरो नङा होमबा बे खाथिजों एरायलाङो ब्लाबो जोङो साबधानै जोङो एरायनो गोनां जायो बे ओ मोब्लिब खौ जोङो आखाइ गोजाबो जोङो दांनो हाया मेसिंनि आगजु जु लानानैसो जोङो बे मोब्लिबखौ दांनो हायो नोङा होमबा नोंथां जानला मेनला थारफोराव जोङो दाङोबाथ' बोसथाबगोन नङा होनबा ओ बेनि थाखायनो जोङो दांग्रा आगजुजोंसो जोङो मिसिंफोरजोंसो जोङो बे मोब्लिबखौ दांनो गोनां जायो आरो दा बे मोब्लिबनि खामानि मावनानैबो जोङो खायसे खायसे गोबां रां खामायो बे जु जोङो मोब्लिबनि बाहायथायखौ बाहायनानै जोङो बेनि आइटि आइ बा माबा मोनसे फरायनानै जोङो बे मोब्लिब दिपार्टमेन्टनि जोङो आखाइनि खामानिखौ रोंनानै मावनानै जोङो खामानिबो आरजिनो फैसा थाखाबो आरजिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
औ दा ओंखायनो जोङो मोब्लिब मोब्लिबखौथ' जोङो आथिं गोजा जोङोथ' बुजिनानै जों खोनानो मोनो। जेनेबा जोङो मोब्लिबखौ दाङोब्ला जोङो आथिं गोजा। थानानै जोङो मोब्लिबखो दादां होननानैबो जोङो खोनानाय नङा होमबा? माबा मोनसे आथिङाव सेन्देल बा जुथा गाननानैसो मोब्लिबखौ मोब्लिबनि बोहैथिखौ दांनांगौ होननानै जों खोनानाय नङा होमबा? दा ओंखायनो बे मोब्लिब बोहैथिया सम लानानै सम बिराद देन्जार होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो।
अ ओ।
दा ओंखायनो जोङो बे मोब्लिबखौ जोङो आन्दाज लानानैबो दांनो गोनां जायो मोब्लिबनि थार फोरखौबो जोङो जानला मेला दांनो हाया बिनि थाखायनो जोङो मोब्लिबखौ मोजाङै नायनानै जोङो दांनो गोनां जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ दानि जुगावथ' आरो गोबां खोनानो मोनबाय थायो जे मोब्लिबजों गोबां मानसि थैनायबो जों खोनानो मोनो।
औ नोंथां औ नोंथां।
औ दानि जुगाव गोबां रोखोमनि मोब्लिबजों ओ खारनाय गारि मटर बास बाइक स्कुटि बायदिसिना ओंखारजोबाय आङो। नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ मोब्लिबा जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय आरोना
औ दिजेल पेट्रलनि बेयाव गोनांथि गैलायलायला आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा बे मोब्लिबजोंनो जोङो चार्ज होनानै जोङो बे गारि गुराफोरखौबो जोङो स्कुटि बाइकफोरखौबो जोङो। खारहोनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ दा खोब समनि गेजेर रावनो जोङो मोब्लिबनि दारैनो जोङो बे खारथाय मटर गारिफोरखौ जोङो दिहुननो हानाय। आजिखालि बे जुगाव दिहुननो हानाय माबाखौबो लाबोबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ। दे होमबा नोंथांजोंना समाबो जाबाय नोंथांजों म बिनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोन होबाय।
औ नोंथां बिदिनो सम मोनोबा फैबाय थानाय समाव लोगो मोनफिन थिनायनि मिजिं थिनानै नोंथांनिसिम दिनैनि मोनाबिलिनि मोजां हामलायनाय जासिननानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां औ।